औ खोनादों।
अ' खोनादों नामा मोजाङै आंनिखौ?
औ दहायनिफ्राय मा जाबाय थादोंथाय माने बिदि दानजालांगासिनो आरो। दा दङ जिरायनानै ओंखाम जानो होनना नेगासिनो। बेनो ओंखाम जायाखै दासिमबो।
माबोरै दं मोजाङै दंखायो दा?
औ औ मोजाङानो दङ दामानि दिनै बहाबाफोर थांदोंमोन नामा?
दिनैथ' थांनाय जायाखै न'आवनो दंमोन। खामानिबो गैथ'वा नालाय।
उम नंगौ। बिजि जानानै थानाय बायदि मोन दोंमोन आरो नोंखौ।
बिजिया बेनोसै न'नि खामानि जेबो गैला। नोंङालाय मा मावगासिनो आजि खालि?
आंथ' दा ओरैनो दङ बिदिनो दिनै गुवाहाटी हैलाब टब नायनो होनना हांदोंमोन आरो फंबाय सासेनि ओमफ्राय औ आं गुवाहाटियावनो थायो नालाय। ओमफ्राय
अ' नों गुवाहाटीनो थायो? ना अ' आं नोंखौ अ' बै न'आवसो थायो सानदों नों गुवाहाटियाव मा हस्टेलाव थायो।
औ
अ अ दे
हस्टेलाव दंथ'यो दामानि ओरैनो उम फंबाय सासेया माने दिडिजार्टेसन बानायनो होननानै औ
ओमफाय बायबोबाय लेपटपा
औ लाना फैबाय लेपटपखौ
उम मा कम्पानिनि
लेपटपा जों लायनोनो हांदोंमोन एस पि कम्पानि ओमफाय
बेसे बेसेनि लाबोखो
ओमफ्राय बेयाव थांनानै एस पि खौ लानायानो जायासै देल खौ लानानै फैबाय आरो टिफर थावजेन लादों गासैजों फरटिफर
ए मोजाङानोथ' बादजेटआ मोजां रेन्जनिखौनो मोनबाय बारा खमनिबो नङा बारा बुरजानिबो नङा बेबायदि रेन्जनियानो मोजां जायो लेपटपा
ओम ओम बांद्राय हेभिबो बिदि मावा ना ओंखायनो
जेबो हेभि खामानि मावैफोरनि थाखायथ' खमनियाबाबो सलिखायो कलेजनि थाखायल' बे गेमार्सफोरासो बायदिसिना मावग्राफ्रासो बिराद हेभि हेभि दा लेपटप नांगौ जायो
औ जायफोरा भिडिअ इडिटिं खालामगोन बा बिदि खामानि थानायफोरनि औ बेना डिजार्टेसननि थाखायसो लादों बेयो आंनाथ' दंखायो बे गाव लानो होननानै लायबाय आरो दिनै
औ
बेदि ओमफ्राय दानि लेपटपफोरा
दा
न'आव थाबा बिदिनो गोदाव सोरावसो जायो माने एसेबां जोंनि थाखाय खामानि थाया नालाय न'आव ओमफ्राय बांद्राय मोजां नाङा आरो एसे माने ओम
नोंसिना मा होनो नोंसिना हरै न'निफ्राय माबासिम गुवाहाटी माबास गुवाहाटिसिमा खाथि जाखायो खोमाना
औ जोंनिफ्राय थांलाय फैलाय खालामनो हायो सानसेयाव खनथाम खनब्रैसो हागोन नामाथाय
अ खय घन्टा लायो?
जोंनिफ्राय बाइकफोरजों फैबा थ' एक घन्टायावनो
अ ओंखायनो मोजां नोंसिना आयु जों फायथ' बेसेबां लाय मिथिगौ ट्रेनफोरजों थाङोबा ट्रेन बा बासजों थाङोबा फाइभ आवार्स लायो फाइभ आवार्स फाइभ घन्टा
ओम
खस्थ' मोनलाय लायो आरो ना गुवाहाटि थांनांगौ होनबाथाय
ओंखायनोथ' नोंसिनिफ्राय सोरबा सोरबा गुवाहाटि फैनो होनबाथाय जा बायो।
ओम आंथ' मेंलांजोबो आंथ' गुवाहाटियाव जेसेबां थानाय जायो इगजाम हैनोल' थानाय जाखायो हो ओमफाय इगजाम हैनायावनो आंगायजोब्बाय
ओम
फरायनो होनना थांनो होनबाथाय बासै आंनियाव बार बार थांनाय जाबाय नालाय ओमफाय मेंलायलायनोसै बेयावनो खथ' मोनलायहरो
औ लामायाबो गोजान ना
औ बाइक फोरजों बा न'नि गारिफोरजों हो
होम माजों फैयो नोंसोरो ओरैनो गुवाहाटियाव फैयोबाथाय बांसिन
आंथ' ट्रेनजोंसो थाङो बांसिन
बासजों आरो बेनिख्रुइ बांसिन समलायो बेहाय
हा।
बासफोरजोंथ' बांसिन सम लायो खोमा
बासजों
औ।
बासजोंबो एखेयानो लाखायो मानो होनबा बासआ बारा स्टपेज गैयाना बारा स्टपेज गैया ओमफ्राय ट्रेन ना एसे स्टपेज दं ओंखायनो ट्रेना अबेबा ट्रेन बाय ट्रेन आरो अबेबा अबेबा ट्रेना बिराद स्टपेज खालामोना बिदिया सयगुन साराय पास घन्टा गाहाम लानो नागिरो ओमफ्राय बासजोंबा जेनेबा राइट फाइभ आवार्स बा फाइभ आवार्स बिदि जायो आरो ओमफ्राय ट्रेनाबो अबेबा फाइभ आवार्स लायो अबेबा बेनि बारा जायो स्टपेज बाराबा ओफ्राय बे मोनसे ट्रेन दंना बन्दे भारत बेथ बिराद स्पिड खारोना बेजों थां देरनाय जायाखै आरो आङो ओमफ्राय बेजों थांबा थाब सहैगोन खोमा
औ बे स्पिड खारसिनोना
औ बिराद स्पिड खारो
बेजों। फैबा थाब सफैगोन औ।
मा आंनि लोगोफोरनिफ्राय खोनादों आरोना आं। खि लेट जायो अबेबा टाइमाव ओरैबायदि लेट जायो ओरैबायदि लेट जायो। लेट जानानैहाय थिन घन्टाजों सहैनांगौआ लेट जानानैनो पास घन्टा सय घन्टा लाखायो जाहैदों बेबो होमबा खौनो खालाम। थाव जाया।
ट्रेना बिदि माने कचिं जानायफोरावनो लेट जायो बिसोरो नेनांगौ जायो माने
खस्थ खालामगोन एखमबा नेनो बालाय लायो।
ओमफ्राय नोंनिया दा एगजामफोरा बेयाव होनो फैबा थाय बबे बबेयावसो गोलैबाय थायो मा माने मोनसे सेन्टारावनो गोलैबाय थायो नामा
मेक्सिमाम लेबे इगजामाथ जेनेबा स्टेटनियानो जा सेन्ट्रेलनि इगजामानो जा गुवाहाटियावसो गोलैयो थायो मोनखायो जाखायो सेन्टारानो जोंनि बि टि आर आवहाय जेनेबा बि टि आर नि एगजामफोर जायोना एखमा बि टिया नि इगजाम ओंखारो बेफोरलनो कक्राझाराव जायो कक्राझारफोराव
कक्राझारावबो खालामजायो
औ माने आं आंनि दि डिस्ट्रिक्टखौ चुस खालामो आरो ओंखायनो आंनि डिस्ट्रिक्टआवनो मोनाखै कक्राझारावनो बि टि आरनि इगजामबा ओमफ्राय बेलेग बे स्टेट इगजामफोरबाथ' गुवाहाटियावसो थांनांखायो
ओम बयबो होनो फैयो एस सि सि इक्जाम जाबाबो
एस सि सि आथ आलदासो टेटबो मोनलाबायबावो
औ दाखालि बावैसो फंबाय सासेनि एस सि सि एगजामा जरहाटाव गोलैदों
अ गोजानथारना
जरहाटा गोजान जोंनि फ्राय गोजान होनजायो आरो मोनायाव थांबाथाय फुङाव सहैयो बिबदि गोजान जायो जोंनिफ्राय आरो नोंसिनिफ्रायथ' बुंनो नाङा गोजान सिन जागोन बे एसे
थांफेरबावाखैसो जरहाटाव
जरहाट बिथिंजाय डिब्रुगर एखे लाइन आरो
गुवाहाटियाव बिराद बेरायग्रा स्पट बानायग्रा बानायबायना दा आं मा होनो मालाबा बेरायहैनो लोगोफोरजों बेरायहैनोसो थांनो सानगासिनोमोन आरो
औ पार्क पार्क गोदान बानायदोंथ' औ
अ मा खालि पार्कनो मा नो नुलाबाय थायो भिडिअ'सफोरावहाय।
ओम पार्कथ' बानायदों खिन्थु आं दासिमबो उम पार्क बे नामखौनो मिथिया आं दासिमबो।
उम जा मेरला दंलै माने इक्जामल' हैनाय जायो ना मस टाइम गुवाहाटि थांबाथाय इक्जाम ल ओंखायनो बारा बेरायनोनो मोना आरो। ओमाय दा ओ एखमबा टाइमाव ओरैबायदि ओरैनो टेनसन गैया टेनसन फ्रि खालि बेरायनोल' थांनो ओ बिदिल बेरायला हैनो। मालाबा थांनांसिगोन।
मालाबा फैदो बेरायनो खिन्थु दा समाव एसे अखा बोथोरनि एसे प्रब्लेम
औ गरमबो दा गरमसो जासिनबावबाय बिराद गर ओंखारनो बासिगोन सो। गवाहाथियाव थ ओरैनोबाबो गरमसिन जागोन।
औ गोजां बोथोरावबो गरम जायो। ओमफ्राय। बेयाव माने गारिफोरनि बांद्राय जायो नालाय बेखायनो बिदि गरमास जायो आरो।
बिल्डिं बिल्डिं जाजोब्बायना जेरावबो।
त्रियाव औ। बे नोंसिनिथिं जाय बेफोरबायदि दा अखा बायदिसिना हाला बायाखैना बांद्राय।
अखायाथ' ओ -ओ- दा। हायाबाबो क्लाउड वेदार बिदि जाबाय थायो माने ओमफ्राय बे हाख मैयानिफ्राय सानदुं दुंफिनबाय दिनैथ' बिराद गरममोन।
जोंनिया नैथिंजाय उम। बेफोरबायदि अखा गैसोआ एसेबां।
अ दाखालिफोरबो हायाखैमोन नामा?
ओहो हाया खौ।
ए जोंनिथिं' बिराद गरममोन बिनिथाखाय उइटारदिस मोनो।
औ उम उम। ओमफ्राय नों मायबा सोंदोंमोन नामाथाय आंखौ?
ओ आं साननायमोनथाय र
जोब्बायना जोबाखै होनना सोंदोंमोन नामा।
औ।
औ।
जोबाखैना जोबाखैमोन।
औ आंना खरस आ जोब्बाय। खरस आ आंना जोबबायमोन। औ औ
अ ओमफाय जोबनानै। दाबो बेहायनो दंथ'यो आरो।
औ औ दा माने बिदिनो प्रिपेरेसन खालामगासिनो दं आरो। इन्टारभिउ फैब्ला इन्टारभिउ होयो। ओमफ्राय। मालाबा समाव एक्सपिरियेन्स थाखाय केन्सेल जानाङो रिजेक्ट जायो बिदि जागासिनो आरो।
थ'
उम दा बि एक्सप्रिरेनसनि गोनां थि जाना फैयो बे जोंनावबो एक्सपिरियेन्स गैयाबा जेरावबो सुबिदा मोननो नागिरा।
प्रा-प्राइभेट कम्पानिफ्राव ना ग-गभारमेन्टनियाव माबा होदोंमोन
ओरैनो दा होनाया थ' आं बांसिन प्राइभेट प्राइभेटाव होदों। एक्सपिरियेन्स लाग्रो होननानै प्राइभेटाव होदों आरो। प्राइभेटबाबो सेमि गभमेन्ट बायदि जायो आरो दाखालि बावैसो मोनसे चिराङाव ओम मिलि थारि स्कल दङमोनना बेथ' सेमि गभमेन्टाइप नि आरो सैनिक स्कुल बायदिमोन।
औ
माने बेवहाय हैनाय जादोंमोन बेवहाय एक्सपिरियेन्सफोर फैदोंमोन नालाय आं
मोजाङानो दे होबाय होबायल' था होबाय थाबासो एक्सपिरियेन्स मोनोना।
औ बेखौ साननानैनोथ' माने जेराव ओंखारो बेयावनो होनाय बायदि जायो आरो।
औ
नोंहा दा ओरैनो मा मानि सायाव एक्सपिरियेन्स दङ ओरैनो जोंहा नै समबो गैला फंसेजों जोबखासिगोन। एसे बुंबानो जाबाय मानि सायाव एक्सपिरियेन्स दङ दा नोंहा होनदों। बांसिन फ्रिलेन्सार्स
औ‌। औ। ओमफ्राय जोंना जाबाय नैबे नों नों बेखौबो दानजासिगोन दे जोंना।